हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना।
अ अ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों दा।
आंथ दोंथयो ओरै नो। ।
नोंथाङा फ्रि दंमोन नामा।
फ्रियाथ दंथयोमोन बुंलाय।
औ आं दा मोनसेया टपिक लानानै। फैदों। सावरायनो सानदों।
अ मा मा टपिक मोनथाय।
आबादनि सायाव।
अ अ आदसा। बुंग्रोनाय माबायदि। जेनेबा माबायदि टाइपनि आबादनि सायाव बुंनो सानदों।
आबाद होनना बुङोब्ला जेरै दाथ जोंनि ओनसोलाव गायनाय फुनाया सोलिगासिनो। आबाद मावनाया माइ आबाद जेरै दा। गोदोनि आरो दानि फाराग।
औ औ आदसा।
बुंनिसै गोदो जों। बांसिन बाहागो मोसौजों। हालएवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो। जे मोसौजों आरो बिदिनो मोसौ मोसौजोंनो गथाय बाय गथाय खामानिखौ मावजोबोमोन जेनेबा आबाद मावनायाव जेबो मेसिनारि आदब खायदा गैयामोन नालाय।
औ
गायनाय फुनाय बेफोरबायदिया जाहैयोमोन मोसौजोंनो मोसौजोंनो हालेवनाय हालेवनाय जायोमोन आरो दानिखौ बुंनो थाङोब्ला दा। मेसिनारि आदब खायदा ओंखारबाय जेरै खम टाइमनि गेजेरजोंबो। गेजेरजोंनो जेरै ट्रेक्टर मेसिनारि। मेसिनारि ओंखार-ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो तेकतरनि रनि ट्रेक्टरजों हालेवनानै खम समावनो जों
औ
आबादखौ मावनो हायो जेरै माइ गायनो हायो।
औ दाथ' माय गाय
औ नंगौ आरो माइ गायग्रा मेसिंबो- ओंखारबाय औ
उह
आरो बिदिनो जों दा नोंथांनो एसे नोंसोर सोंनो सानदोंमोन आं
औ औ सोंजायो बुं बुंलाय।
मोननिसिम दा खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोर जाबाय नामा?
अ आं मिथिनायावथ' माने माखासेया जाबाय आरोना माखासेया दासो माने खा माबा खा ओ माहोनो इखौ गायगासिनो आरोना। माखासेया इसे एसे लेत जाबाय माने दासो स्टार्ट खालामदो आरो। माखासेयाथ' एसे गायखांबायानो आरो ओमफ्राय माखासे गायगासिनो माखासे आरो स्टार्टखौनो खालामाखै इदि आरोना।
औ नोंगौ। ओ नोंसोरनिथिं माइ गायनाय हाजिरा जिनिबा रां बेफोरो माबायदि सोलिगासिनो?
अ' जोंनिथिथ' मेबि फर हानद्रेद फाइभ हानद्रेद आं बांद्राय मिन्थिया खिन्थु।
औ नोंथाङा जोंनि थिं ओंखाम जानाय गैयाबोला थामजौ बाजि रां आरो ओंखाम जानाय थायोब्ला थामजौ रां।
अ अ आतसा आतसा।
आरो नोंथांमोननिथिं खोथिया फुयो फुनायनि रांआ बेसेबां?
खोथिया फुनायनि रांखौथ' मिथिला आं दा। आं बांद्राय माने मिथिया आरोना आंथ' माने गामियाव थाया नालाय
औ औ।
ओ नोंसोरनिथिं नोंथांमोनथिं माबायदि?
जोंनिथिं जि आखासेयाव जि रां।
औ औ आच्छा। औ। दाबो नोंसोरनि ओ नोंसोरनियाव माबाफो ओ इदिनो जेनेबा आगोलनि आदाब खान बिबायदियैनो उम माइ गायो खोथिया फुयो नामा?
जोंनिथिं आगोलनि बुङोब्ला उम मोसौनि मोसौजों आब बाद मावनायखौ उम नुनाया खम। जेनेबा नुनो मोनला खम जाबाय दा टेक्टरजों बांसि बांसिन हालेवनाय खौ नुयो।
औ जोंनिथिंथ' दा इदि नुनोनो मोन दा माने माइ गायनायाव मा होनो इखो ओ मोसौजों हालेवनाय नुु-नुनोनो मोनला माने।
औ औ नंगौ जोंनिथिबो नुवाखै मोसौजों माइ आबाद खालामनायखौ नु नुयिआ गोबावआनो जाबाय। बांसिन टेक्टरजोंनो दानिया मिसिननि आदब खायदाजोंनो हालेवनाय जायो नोंसोरनिथिं जेनेबा मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनिथिं
मा मा माइ गायनाय जायो माने?
औ औ माइ नामखोथ' मा मा होनगोनथाय ओ माइब्रा खौ मिथिगौ आङो ओमफ्राय जोस दाओमफ्राय ओ मा होनो मा मामोनथाय आं बांद्राय मि बला नामखौ नोंथांमोनथिं मा मा गायो?
जोंनिथिं मासुरि आरो रनजिद बेफ फोरखौ बांसिन गायनाय जायो जायखौ जानाय जायो नालाय। थाम।
अ अ अ अ अ।
आसुखौ खम गायनाय नुयो बेफोरबायदि आरोना।
अ अ अ माइब्राखौबो एसे खम गायो आरो। जोंनोथिं जाय। माइब्रायाबोथ' आरो गोस सोम गोसोम मोनसे दोङो गुफुर मोनसे दोङो ना गोसोमाथ' ओ दा दा माने एसे गोसोमा एसे सोलिदों आरो आगोल बांद्राय नुनो मोनामोन दा एसे नुनो मोनो आरो गोसोमखौ गायनायखो
औ।
मोजांबो नालाय बे
औ। जायखौ जों डायबेटिसनि थाखाय मोजां होननाय खोनादों।
औ औ मोजां
सुगार आरो
नोंथाङा माइ गायनो थांनो मोनफेरदों नामा?
आं उन्दैयाव गायफेरबाय माने दाथ' बिदि गायनो गायनाय जाया माने गायफेराखै उन्दै उन्दैयाव जों बिदिनो गायफेरदो आरो।
औ। आबाद होनना बुङोब्ला जों जेरै दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन आदा आब आबाद मावनाय जायो जेरै
ओं
ओ दैज्लां बोथोरनि मैगं जेरै दा सोलिबाय थानाय जिंखा भिन्दि आ लेस्रा मैथा बेफोरबायदि आरोना आरो मेसें बोथोराव गाय नाय होनना बुङोब्ला औ मेसें बोथोराव मामोन लायो आंबो बावगारबाय
मेसें बोथोराव रानस्रावस्राव जायोमोन नामाथाय
औ गोजां बोथोर माने
आतसा गोजां बोथोर अ अ गोजां बोथोराव गायना
जायो जेरै काला सबाय बेफोरनि आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननि थिं बेफोर आबादखौ मावनाय जायो नामा
अ जोंनिथिंथ' बांद्राय बिदि आबाद मावा मानि दा आगोल आगोल मावोमोन आरोना ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय थेवब्लाबो मावनाय नुयो बिदि मथर गायो माब्लाबा माब्लाबा सबाइबो गायनाय नुयो सबायदादि उम ओम्रफ्राय बिदिनो ओ मा होनगोन इखो मा मुंनाय बुंदोंमोनथाय आं बावलायलांबायसो
औ
बिदिनो गायो आरोना फिसा एसे एनै माने न'आव जानाय खिनिखौ गायो बांद्राय बुरजा बुरजा गाया आरो मुसुरफोरखौनो गायलाबायो
आ
औ औ औ औ बे-बेसरखौ बेसरखौ गायो औ जोंनिथिंनिबो गायो बेखौ। उ। गोजां बोथोरावथ' बेनो ‌।
मैगं संनायाव बाहायो जायखौ जों।
औ गोरलैयावथ' बेखौ बिराद जानोबो गोथाव जायोना?
औ औ।
बेसर फोनाया
ओम।
आरो बिनि बेगर बे बेगरखौबोथ' जायोना? ना
औ बेखौ जायो ओं ‌। बि आबाद होनना बुङोब्ला जों बेफोर आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओ गुबुन गुब गुबुननि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ। मेसेंनि दैज्लां आरो मा मा बोथोर मा होनबावगोन थाइ इखो?
ओ।
मेसें होनबाथ' माबाखोनो होनोमोन ना मा होनो इखो गोजां बोथोरखौ होनदो मोन ना नोङो?
औ गोजां बोथोर आबाद होननानै बुङोब्ला जों जेरै ओह आबादा बर'फोरजों एंगार हायै सोमोन्दै दोङो। जेरै जेरै जों ओह आबादनि गेजेरजों ओ मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो जेरै मागो फोरबोआव जों फिथा
मागोआवथ' ओं ओ औ।
ओ बैसागुफोरा
औ मागोआथ' आरो फिथा-फिथा जानायनिनो जोंनि माने बिराद
अ औ ऐ जायखौ जों एंगारनो हाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय।
औ।
आबाद एंगारनो हाया।
औ।
नों अ
बिदिनो ओ माबायाबोथ' ओ जेनेबा फिथाइयाबोथ' बिराद बेलेग बेलेग दङ ना मा-माइब्रानि आलदा जायो आरो माथानि आलदा जायोना नोंसोरनिथिं मा मा फिथा स-संओ माइगानो?
जोंथिंबो बेखौनो थावनि फिथा माइब्रानि जेरै आरो माथानि फिथा जेरै लावदुम बेफोरबायदिखौ सावनाय नुयो। इ आरो ना लावडुम फिथा
ओम ओम माथानि माथानियाथ' लावदोंम फिथायानो ओमफ्राय आरो माइब्रानियाथ' बे मा होनगोन एखौ एन्थाम फिथा होन जोंनिथिं नोंसोरनिथिबा मा होनो अ
होनबा
अ अ
सावनाय नुयो नुनो मोनो आरो ना।
औ
थावनि फिथाया थ' बे माइब्रानिसो जाहैबाय नालाय। मायब्रानियानोना? बे थावनि फिथाया उम
जोंहा मायब्रानि
ओम ओम बिदिनो बहुदथा नुनो मोनो आरो।
आबाद मावनाय होनबा जों बेफोरबायदि जेरै माइ आबाद जेरै मैगं थाइगंनि आबाद
मैगं थायगंनि औ औ
नुनो मोनो। दा जोंनि रायलाय नायखौ बेखिनियावनो सै
अ अ अ अ दे ओमबा।
जों गोजोननाय थाबाय।
औ
औ